औ खोनाबाय हम नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ
आंङो आंङो दा फ्रि दङ
औ आरो नोंथांजों मोनसे टपिकनि बागै सावरायनानै कल खालामदोंमोन राय्लायनो हागोन नामा? जोङो ओ दावबायनायनि टपिकनि सायाव जों रायलायनो रायलायनो नागिरदोंमोन आरो
ओ दावबायनायनो
औ
औ दा नोंथाङा मा सानो बे टपिकनि बारायाव दाउ बायनायनिखौ
ओम दावबायनायखौथ' माने जोङो दावबायनानै गोसोखौ मोजां मोनो आरो जेनेबा जोंनि जेरै जायगानिफ्राय दस्रा जायगायाव थांबोला जेरै माने दिफारेन्सखौ मोनो बे-बेनि थाखाय जोङो दस्रा आबहावा मोनो बेनि थाखाय आरो मो मोजां मोनो आरो आं नोंथांनाव माबा सोंनो नागिरदों आरो नोंथाङा मा मा जायगायाव दावबायफेरखौ अनानै खिन्थानो हागोन ना?
आङो एक्सलि बिराद माने बांआइ जायगायाव दावबायनाय जायाखै हम खालि खाथि खालानि जायगायावल थांफेरदों आङो।
औ मा मा जायगाखौ बुंनो हा गोन नामा?
जायगाया एक्सलि जाबाय वेस्ट बें गल, भुटान आरो आपार आसाम साइडआव बेबायदि जायगायावल आङो थांफेरदों आरो
औ नोंथाङा हम हम
बांद्राय फ्रिलि जानानै माबायाखै आङो माने पार्सनेल खामानि आरो फरायनायनि माबाजों खामानिजोंसो बेयाव थांनाय जायो आरो बेबायदि जायो।
औ उ नोंथाङा जोंनि इण्डिया आरो भुटाननि डिफारेन्सखौ बुंनो हागोन नामा? माने मा-माबायदि जोंनि जेनेबा नोंथाङाथ भुटानाव थांबायनाा बेथ जोंनि भारत कान्ट्रिनि दस्रा कान्ट्रि आरोना जोंनि भारत नङा स' नोंथाङाथ' दा भारताव थायो बेनिफ्राय माने डिफारेन्सखौ माबायदि मोनदों आरो,
दिफारेन्सा मोनसे फार्स्ट दिडफारेन्सा बेगथ' बिराद क्लियार खि बु टाना बिराद साफात आरो सान्ति जायगा ओमफ्राय जोंनि भारताव एक्सुलि एसे साफाया बांद्राय हाइजिनफोरखौ मानसिफ्रा नायाखै आरो एसे जोंनि जायगाया मानसिफोर बुरजा क्राउडेड बिसना भुटान ना बिराद दिडिसिप्लिन हिसाबै बिराद कान्ट्रि बिसिना आरो साफा ओमफ्राय मानसिफ्राबो बिराद फ्रि आंनि हिसाबै
औ औ
आरो बेरायनोबा बिराद मोजां जायगा नोंथाङा गोमा फेरबायबाबो लामा बावबाबो जेब बो टेनसन नङा नोङो खाथि खा खालानि मानसिजों सोंजायो आरो खाथि खालानि मानसिफ्राबो एक्सलि बिसिनि जोंनि भाषाखौ एसे रोंदेरो नालाय बे जोङो बिराद हेल्पफुल लामा सोंनो जायगा सोंनो आरो भुटाना जोंनि भारतनिफ्राय एसे खम माने एसे सस्थासिन आरो बे मेइन डिफारेन्स नुदों आङो नुनाय मोनदों नोंथाङा अबे ब अबे जायगायाव थांफेरबाय
आंथ' आंबो भुटानावनो थांफेरबाय भुटानाव थांबाय माने आउट अफ कान्ट्रि बुङोब्ला भुटानाव थांफेरबाय ओमफ्राय जोंनि माने इण्डियायाव आङो मइनलि नर्थ इस्टार्नावहाय बांसिन सिन बेरायनाय जायो दावबायनाय जायो जेरै जोंनि मिज'राम अरुणाचल प्रदेश मेघालया बेफोराव थांफेरबाय आरो माने दावबायनो थाखाय ओमफ्राय ओ जों आंथ' सिलंआव थां माने मेघालयानि शिलंआव थांनाय जादोंमोन आरो माने बेयावहाय माने जोंनि आसामखौ कम्पियार खालामोब्ला माने बिसिना जायगाया बहुद जेरै क्लिन हाइजिन साफा बेनो आरो आरो मइनलि जेरै अक्ट'बर नभेम्बर इफोरबायदि टाइमावथ' मोनसे फेस्टिभेल जायो बिसिना ओम फेस्टिभेल बे सेरि ब्लस होननाय मोनसे फेस्टिभेल जायो जेराव माने बेफोरखौ नायनानै बिराद मोजां मोनो आरो गोसोआ बेयावहाय मुंदांखा रोजाबगिरिफोर फैयो आरो माखासे मुलुग सावथुननि मानसिफोरबो फैनाय जायो आरो।
औ। थ' नोंथाङा नोंथाङाथ' बिराद जायगा बेरायखांबाय अबे जायगाखौ साफ सिन मोनदों नोंथाङा?
आङो दा साबसिन मोननायाथ' आङो अरुणाचलखौबो मोजां मोनो जेरावहाय बेयाव माने बहुद जायगा दं बेरायनो थाखाय माने बे मोनसे ओ टाइमावहाय बिबार बारो बे टाइमाव माने आङो मोजां मोनो आरो आरो मा होनो जेब्ला ओ थावां थावांखौबोथ' मिथिगौ जानो हागौ बेयाव थांनायमोन आरो सिगांहाय बेयाव आरो जोंनि आसामावथ' बिराद गरम जायो गरम बोथोराव आरो बेयाव थांबोब्ला माने गोसोफोरखौ बिराद मोजां मोनो जोंनि आसामावथ' बिदि आइस फोर बिदि जायगा गैया बरफनि जायगा गैया आरो बेफोराव थांनानै बिराद गोसोखौ मोजां मोनो आरो बिसोरनि जि जानाय खायदा आदब बेफोरखौबो मोजां मोनो आरो आङो बिसोरनियाव थांबोला मेनलि रुनाय बुस्थुफोरखौनो मोनजानाय जादोंमोन आरो आङो सासे लोगोनि याव थांदोंमोन बिसोरनि न'आवहाय आरो बे जानायफोरा कमपयार खालामोब्ला बिसोरो जोंनियाथ' थाव होनानै जायोना बिसोरो माने बारत थाव होनाय बुस्थुखौ इउस खालामा आरो बाहाया माने बा हाया बारा ओमफ्राय जेरै जोंनि रुनायफोर बुस्थु मेनलि दा बे नोंथाङा मिथिखागौ जानो हागौ जेरै औवा मेवाइ होनो। जोंनियाव बेख खौहाय बिसिना ओ पारमानेटेट बेंमबु सुद खालामो आरोना बेसेवनाय जोनो बेखौ बर'वाव बे बेजों सङोब्ला जेरै अमा बेदरफोरखौ बिराद माने मोजां नाङो आरो जानानैहाय। बिसोरनि ओ जानायफोरखौ बिराद मोजां मोनो हेल्दि आरो मैगं थाइगं जि मोनो अर्गेनिक बेफोरो बेफोरखौ मोननाय जायो आरो बिसिनियाव बांसिन बेफोरबायदि खौ बाहायनाय जायो।
थ' मिथिगौ गुबुन गुबुन जायगायाव दा- दावबायनो थाखाय बिराद फैसा नांगौ आरो फैसाबो नांगौ ओमफ्राय जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव थाङो दावबायनो बिराद एक्सपेनसिभ जायो थ ओ जुदि नोंथांमोनहा नोंथाङा चान्स मोनबा अबे अबे जायगायाव दावबायनो गोसो जादों?
आङो माने आङो दा थांनो गोसो जानाया जोंनि माबा इण्डियायावहाय आङो दिल्लीयाव हाय थांफेराखै दिल्लीयाव थांगोन ओमफ्राय आरो बेयाव नर्थ इस्टआवनो आङो सिक्किमाव थांफेराखै दार्जिलिं एफोरबायदियाव थांगोन आरो आउट अफ कान्ट्रि होननानै बुङोब्ला आङो ओ जापानाव थांनो गोसो जायो आरो करिया ओमफ्राय ओम सुइजारलेण्ड बेफोरबायदि जायगायाव मोजां नाङो आरोना जेनेबा सुइजारलेण्ड नि जायगाखौथ' मिन्थिखागौ नोंथाङाबो जेरै ग्रिनारि गासैयावबो बिफां लाइफां हाजो बेफोरनि थाखायनो माने गोसोखौ मोजां मोनो आरो नोंथाङालाय बबे बबे जायगायाव माने दावबायनो गोसो जायो नोंथांनियाव जेन'बा रांफोर थानायब्ला आरो इयुनाव बबे बबे जायगायाव दावबायनो थिरांथा लादों नोंथाङालाय?
आङो बांसिनहाय दैमा सेर बिच बेफोरबायदियाव थांनो बिराद गोसो जायो मानोना आङो थांफेराखै।
औ
बेफोरबायदियाव थांनो आङो बिराद गोसो दङ आरो आउट अफ इण्डिया माने बा बयबो आउट अफ इण्डिया थांनो लुगैयो मानोखाय माने। नुनायाव साफासिन बेरायनो मोजांसिन बेबायदिनि थाखायथ' बांसि- नानो आउट अफ इण्डिया थांनो आङो बिराद गोसो दङ। ओमफ्राय आङो दैमा सेराव थांनो बिराद लुगैदों आरो
औ दैमा सेर माने-
बिचआव बेफोरबायदियाव दै सेराव बेफोरबायदियाव थांनो माने बिराद- गोसो दङ आरो।
थांनो हागोन इयुनफोराव नोंथाङाबो बेफोरबायदियाव।
औ दासान्दि बेराद मानसिफ्रा जायगा हिसाबै- बै माबा हिसाबै गावनि न'खौबो चेन्ज खालामो सिफ्ट खालामो। त' नोंथाङा फिद- बिफोराव चान्स मोनबा अबेबादि जायगायाव गावनि न'खौ बानायनो गोसो जादों।
आङोथ' आङो गामियावनि मानसिखायनो आङो सानो जे आङो माने बेफोरबायदि क्राउदेड प्लेस पलिउसन बेफोरबायदि गोनां जायै एगजामपोल गुवाहाटि बेफोरबायदियाव आङो लानो साना आरो ना। जेराव गुसु गामि बायदि जायगा बेफोरावनो आङो खांमनो सानो आरो न'फोरखौहाय जेरावबा आं गामियावनो थागोन बिदि सानो आरो माने आङो बेफोरबायदि क्राउडेड प्लेस पलिउसन बिदि दावरावफोराव आङो माने मोज मोजां मोना आरो नोंथांनियालाय माबायदि?
जेसेखि आंथ' टाउननि मानसिसो नालाय। थ'फि आंथ' बेफोरबायदि बारा गामि बेबायदियाव थानोखौ बांद्राय सुइटेबोल मोना आंनि थाखाय। माने सानथि जाबाबो बो माने आङो बारा इउसथु नङा आरो माने गामिनि लाइफाबबो एसेख खस्थ' जायोना? आंनि हिसाबै बाट आङो एसे सानस जि जायगाखौनो लुगैयो मोजां सिनारि ग्रिनारि थानाय बेफोरबायदि जायगायावनो न' लुनो लुगैयो आरो। सेखि जों आउट अफ इन्दियावथ' बिराद न' लुनो बिराद मोजां आरो सान्थि ग्रिनारि गोसो बायदि थ' बेफोरबायदि जायगा मोनबानो आंबो बेफोरबायदि जायगायाव थानो लुुगैयो आरो।
अ अ मोजां।
दे ओमफाय जोंना समाबो जाब्बाय दे होमबा।